मा खालामदोंमोन नोंथाल
आङो दायो ओरैनो जिरायना दंखासिनो आं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों
ए आंबो नै बिदिनो जला जिरायनानै दङ थान्दा बार जादों आरोनि बारायावहाय दंफां सायाव जिरनानै ओमफ्राय नोंथां खबरफोरालै बोरै सोलिगासिनो
औ खबराथ' मोजाङानो आंनिया सोलिगासिनो दं नोंनियाालाय बोरै
ए आंनियाबो थिगानो बिदिनो मोजाङै मोजां सलिगासिनो ओंखाम जाखांोममोन नामा नोंथाङा
औ फुंनि जाबायमोन जानायालाय
ए मा ओंख्रि जानायमोन
ओंख्रियाथ' ओंख्रियानो गैयामोन माबासोमोन आलु बाथोनसो देनाय जादोंमोन
ए जानांगौलै बिदिनो सम सम जोंहाबो आलु बाथोनसे आलु बाथोनसो
ए
बहाथो सामफ्रामबोलाय नाजों बेदर मोनबाय थानो
औ औ बेरेफुंजानि मोनखाया मोननायाथ'
औ बिदिनो जानांगौ जोङो
ह
जे देहाफोरा एसे एनै जाबाबो जायोलै जोंना बिदिनो फुङावहलाय दा सानजौ सुनायाव जानोसै एसे मैगं थाइगंफोर मोनोब्ला बा बेदरफोर मोनोब्ला
औ थांना थानो थाखाय एसे एनै मोनजाबानो जायो जानायाथ'
औ थांना थांना थानो थाखायो जानांगौ नना आरो बिदिनो जानो थाखाय थांना थानानै लाब गैयाना औ थांना थानो थाखायसो जोङो जानांगौ बिदि आरोखि मानसिफोरा जे जानो थाखाय थांना थानाय बायदि खालामो आरो सोरबा सोरबा
औ मोनजा नुयो आंबो माने मोनजाफै ओरैबायदि गोगोम जायो आरो माने
जोङो बेफोरखौ लिमिटव जानांगौ आरो
औ जाखानांगौ होननानै जायो आरो सुबुंफोरा
औ
सान्देआवनो जाखानांगौलै होननानै थिग जाजायो आरो
जे बिसोरो गुबुन खामानि मावनांगौ बेखौ फार्था गैला आरो बिसोरो
जानाय लोंनायजोंनो
जानाय लों जानाय लोंनायजोंनो बिदिनो गब'यो बिदिनो जानायावनो थैयो होननाय मोनसे बाथ्रा गैया दालाय वानसलाय जेनस जानायावनो थैयो होननाया
औ -औ -औ नंगौ
ओ बेनो आरोखि माने आंबो नोंथांजों नैबे जानाय लोंनायनि आयदायावनो सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो जुदि नों नोंथां ओरैनो दंब्ला सरायागोना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आं खोनन्थागोन ननानै खोनन्थागोन
नोंथाङा नायखौोनथागार दे औ
ए जोंहा नैबे बर'फोरनि मादावहाय जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायखौ मोननो थाङो जिहेथु जोंहा ट्रेडिसनेल जेरै जोंहा जानाय लोंनायखौ बुङोब्लाथ' बिदिनो अमाजों नारजि सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों आरो नाफाम बि बायदिसिना बायदिसिना ओंख्रिफोर जोङो मोननो थाङो आरोखि। बेफोरबायदिनो ओंख्रि गोबां ओंख्रि मोननो थाङो जों जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि नैबे हेल'
औ
ओ खोनादों?
औ दासो खोनादों नोंथां।
औ-औ जोंहा नैबे ओंख्रिखौ मोननो थाङो होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि ओंख्रि मोननो हायो। गोजेग गावबा गाव हारिना गावब गाव ओंख्रि थायो आरो गावब गावट्रेडिसनेल जेरै जोंनि बर' हारियाव नायोब्लाथ' स'बायजों साम'जों अनलाजों दाउजों नारजि अमा आरो बिदिनो बायदिसिना नाफामफोर। बायदिसिना ओंख्रिफोर मोननो थाङो आरोखि जोंनियावहाय नैबेफोरावहाय। गोबां बेफोरखौ गोबां सानै है बानायनाय जायो आरोखि जोंहानाय नारजि ओंख्रिखौ हम हमनो हायो जेरै जोंहा बिदिनो गोबावनो बिदिनो सान्दुंङावहाय फोराननानै बिदिनो रानस्रावना रानस्राव होनानै बिदिनो फोराननानै उनावहाय मोथो मोथो जाब्ला बेखौहाय बिदिनो सुनानै बिदिनो मोजां सुनानै बिदिनो नारजिखौ बिदि संसिगोन आरोखि। खि फार्स्टआवहाय जोङो बेदर होयोब्ला नारजि अमायाव जों बेदरखौहाय जोङो। आलदायै सिगांसिनावनो गिबिसिनावनो जोङो एवनानै लाग्रसिगोन आरोखि बेदरखौ जों जे अमा मेजेाम अमा मेजेमखौ आरोखि अमा मेजेमखौहाय जोङो एवना लागोन सिगोन बेखौ दोनथ'सिगोन आरो बिदिनो जोंहा नारजि जेयाव नारजि नार्जिखौ जोंहा बिदिनो गारसनसिगोन। संख्रि बानलु सामब्राम होनानै। आरो बिदिनो खारै एसे होनांसिगोन। जोंहा नै खोनानो मोनोब्ला बेवहााय खारै नैबेयावहााय थाव होआ होननायखौ खोनानो मोनो आरोखि हिनजावफ्रासो मिथिसिगोन आंथ' बिबारखौ बांद्राय दाङाबो। नोंथांनो आं जा मिथियो बेखौनो एसे एनै खोनन्थाबाय आरोखि बिदि आरोखि। औ बिदि आरो गारसननानै बिदिनो उनावहाय बेदरखौहाय बिदिनो एसे रुइबा ओंख्रिया बेदरखौबो सेवगा गारसिनसिगोन आरोखि गारन गारसननानै बिदिनो एसे दौ-दौ-दौ-दौ-दौ गोदौ होबाथाय गोदौबाथाय एसे बिदिनो मोजां जाबाय आरोखि जानो बेदोराबो जे जोंखौ जाब्ला माने मिलौ मिलौ गुलायो आरोखि जानाया जों गोथाव मोनलायो आरोखि जों गोबावजोंहाय गोबोरजों खनसे जायोब्ला जों बांसिन गोथाव मोनो बेफोरबायदि ओंख्रिखौहाय आरो जोंहा बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर दङ। बर' हारिनि मादावहाय जे हाग्रा बंग्राफ्राव मोननाय ओंख्रिफोर जेरै हाग्राफ्राव मोनो होनोब्लाथ' दिंखिया बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना ओंख्रिफोर दङ जोंहा हाग्राफ्रावबो मोनो। आरो न'आव गायो हाग्रानिखौनो लाबोनानै गोदोनिफ्राय गायबावबाय खोमालै बिदि सानो आरो आं औ बहाथ' जों सुबुं माहारि सोरजिनाय सबानो हाग्रानिमोन नङा होनोमबा ओंख्रिया
औ नंगौ।
औ जोङो थास'आनो होन बथलानो होन, खांख्रिखलायानो होन बायदिसिना बेफोरबायदि ओंख्रिफ्रानो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय माने हाग्रानिमोन आरोखि बेफोरो आरो जिफोरा जोङो जाय ओंख्रिफ्रा जाजायो बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौहाय जोङो लाबोनानै न'आव गायनानै बिदिनो जों जानाय ओंख्रिखौ जों नुनो मोनसै आरो ओमफफ्राय दावजों खुमब्राजों नोंथाङा गोथाव मोनोना मोना?
औ जोबोद गोथाव मोनो आंथ' जानो
औ आंबो जोबोर गोथाव मोनो नैबेखौ नैबे ओंख्रिखौसो बावनानै हाबदों आरो जे आं जोबोर गोथाव मोनो नैबे ओंख्रिखौहाय नैबे उल्था नैबे ओंख्रिखौसो बावनो हाबनानै थाङो आरो दासो थब गोसोआव फैफिनदों आङो दाउजों खुमब्रा होमबाथाय माने एदमबारे उ सालिनिफ्राय खुदैबलाय लायो आरो बिदि जायो आरोखि बिदिनो जोबोर गोथाव मोनो आरोखि बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जानो थाखाय ना मा होनो नोंथां?
औ नंगौ नबा।
औ बिदि आरोखि गोबां ओंख्रि दं जोंनियाव बिदि ओंख्रि होनोब्लाथ' जेखौ बुंनानै जों फोजोबनो हाया आरो गुबुननोबो जों खुगाजों बुंनानै जों खोथाजोबनो हाया बिदि आरोखि जों बिदिनो गोबां ओंख्रि मोननो हायो आरोखि जोंनि खाथि खाला गामि ओनसोलाव जों बेफोरबायदि ओंख्रि मोनो। गायनायखौ नुनो मोनो मैाइगं गायनायफोरखौहाय नोंथाङाबो फंनैसो बुंदों नामा मैगं थाइगंनि बागै बा बिदिनो ओंख्रिफोरनि बागै
औ नोंथाङा जेरै
ओंख्रिनि बागै फोरमायलांबाय बा नारजिजों अमा बेदरनि बागै फोरमायलांबाय।
उ
आंबो माने बिदिनो मा होनगोन बेखौ अनलाजों मेवाय आरो दाउनि ओंख्रिखौनो फोरमायनोसै आरो नोंथांनिसिम औ आंथ' बेफोरबायदिनो संफेरा होनबाबो संफेराबाबो माने जानायखौ एबा संनायखौ नुनानै मिथिदों आरो माबायदि रोखोमनि सङो मा मा होयो। बेफोरखौ मिथियो दा नोंथांनिसिम बे मेवाइ अनला दाउ ओंख्रिनि बागै खोनानोसै आरो आं। माने मोनथामजों ज' संनायखौ आरो
ओं
औ माने गिबियावनो जोंङो बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंङो औवा मेवाइखौ माने जगार खालामनानै बा रेडि खालामनानै लाग्रोयो हौवा बिफां औवानि माने गोरलै गोरलै खिलिनाय मेवाइखौ जोंङो
ओं
औ दानखाना लानानै बेफोरबायदिनो साफा खालामनानै जों हानानै लासिगोन। मोजांयै सुनानै आरो बेफोर बायदिनो सुनानै फारसेथिं जोंङो दाउखौ दाउखौ बेफोरबायदिनो बुथारनानै गोदानानै लासिगोन मोजांङै सुनानै दोनसिगोन संनो थाखाय जगार खालामनो आरो अनलाो अनलाखौ जोङो मा होनो गिबियाव जाग्रा माइरंनिफ्रायनो लानानै माइरंखौ लानानै बेफोरबायदिनो अन गुन्दै देग्लिनानै लाग्रोयो आरो
उम
बेखौ देगेरनानै लाग्र जोंङो देनायाथ' दाना रोखोम रोखोमनि जाबाय नंङा होमबा गोदोथ' बेफोरबायदिनो उवाल गायेन बेफोरबायदि जों देयोमोन आरो अब्ला अनला ओंख्रिया गोथावसिन जायो होननानै जों मोनथि देयोमोन आरो दाबो माखासे सुबुंफोरा उवाल गायहेनाव देनाय अनला ओंख्रिया गोथावसिन जायो होननानै देनायखौ जों दाबो नुनो मोनो आरो न'खर न'खर सोरनियावबाो औ थिग बिदिनो बै मा होनो अन गुन्दै दैग्लिना लानायखौ जोंङो माने गिबियावहाय अरावहाय साराय ज होननानै बेयावहाय ग्लब ग्लब गोदौबाय थानाय दैयावहाय माने बै अन गुन्दैखौ माने एसे एसे एसे होनानै एग्लिबाय थासिगोन आरो बिदिनो एग लांबाय थासिगोन एग लांबाय थानानै बेफोरबायदिनो गोदौ गोदौफैसिगोन आरो बे गोदौ बाय बेखौ फारसेथिं गोदौ होबाय थासिगोन आरो फारसेथिं बेफोरबायदिनो मेवाइजों दाउ बेदरखौ माने जयैनो बाजि बायदि संनानै लाग्रसिगोन आरो बेयावहाय थाव सेरसिगोन सामब्राम बानलु हालदै बेफोरबायदिनो रोखोम रोखोमनि जा जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय नांगौ जायो बेफोरखौ होनानैहाय मोजांङै फोमोन एसे माने फोमोननानै लासिगोन आरो मोजांङैनो
उम
जोंहाथ' ओंख्रि संब्ला मिथिखायो बानलु संख्रिनि गोनांथि जाखायो बानलु संख्रि नांब्लासो बा हालदै नांब्लासो जोंङो ओंख्रिखौ समायना नुयो आरो जानोबो गोथाव जायो। संख्रिनि आबादाव जोंङो जानो हाया बा बांद्राय नांबाबो जों जानो हाया नंङा होमबा औ बेफोरबायदिनो जोंङो मोजांङै मोजां होगोरा लासिगोन होग्रना लानानै बै गोदौबाय थानाय अन गुन्दैया बेवहाय माने नैबे फाजि खालामनाय मेवाइजों दाउखौ माने होसनसिगोन आरो
औ
होसननानै माने बेफोरबायदिनो जोंहाथ' खारै ओंख्रि संनो बा अनला ओंख्रि संनायावथ' जोंहा कारेन्टनि जोबोद गोनांथि जायो आरो जोंहा खारै खारैखौ होब्लासो माने बै ओंख्रिया माने जाफुंसा जाफुंङो आरो अब्लासो जोंङो मिलौहाब मिललौदो ओंख्रि गोथाव मोनजायो आरो अब्लानिया बैखौ दसे बेफोरबायदिनो गोदौ फुदौ होनानै मोनथामजों जनो बेफोरदिनो गोदौफोंनानै संख्रि
औ
ओंख्रिफोर बा बानलुफोर हालदैफोर माने बेफोरबायदिनो साखिनायसिगोन नायसिगोन आरो जेब्लानिया बे ओंख्रिया मोनथिगोन अब्लानिया जोंहा बेफोरबायदिनो अनलाजों दाउ आरो मेवाइ ओंख्रिखौ मोननो हासिगोन आरो जायखौ जोङो गोबां सुबुंफोरखौनो बा बर' सुबुंफोरखौ जानाय नुयो बा जोङो बर' सुबुंफोरखौल' बे ओंख्रिखौ जानाय खोनायो आरो आङो नोंथाङालाय मा सानो औ बरफलार औ जोंनि ट्रेडिसनेल नालाय गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि ओंख्रि जाबोनाय आरो दासिमबो जागासिनो दं आरो गुबुन बेफोरबायदिनो सुबुंफोरखौ जानाय एबा संनानै जानाय बेफोर ओंख्रि बेखौ जों खोनाया नाथाय बर' सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि बेखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय खोनायो आरो दासिमबो जालांगासिनो दं आरो
उम
नोंथां जोंहा रायजलायनायनि समाव जाबाय इयुनाव बेफोरबायदिनो सावरायबावनोसै एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे अब्ला नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय
ओ